खोनादोंना दे नोंथां। होमबा जोङो दसे सावरायनोसै नङा होमबा।
औ।
बा। बर'नि जिउ खुं राहानि सायावनो जोंबा दान्दिसे सावरायनोसै नङा होबा नोंथां।
औ-औ।
औ। होमबा नोंथांनाव एसे सोंग्रोनोसै आङो?
औ दे नोंथां औ जागोन दे नोंथां।
जारिमिन गिबि मुगानिफ्रायनो बर'फ्रा नैबे ओनसोलाव रायजो जाफैदों नङा होमबा नोंथां। दा जों मालानि फ्राय रायजो जाफैदों बिनि मोनसे थि दिनैसिम रावबो लिरनानै होलांनो हायाखै अब्लाबो जोङो बिजादनि गिबि मुगानिफ्राय जे जोङो रायजो जानानै दंफैयो नैबे ओनसोलाव। बेखौ जोङो हमनानै लानो हायो। दा बेखिनि गोलाव सम आरो आथिखालसिम नोंथाङा बर'फोरनि जिउ खुंनाय राहानि सायाव ओ माबायदियै सोलिबोनायमोन साननानै लायो।
औ नोंथां। नोंथां बुंनाय बायदिनो जे बर'फोर होननानै बुङोब्ला ओ बिथांमोना माबे समनिफ्राय बा माब्ला समनिफ्राय नैबे ओनसोलाव जि संसार जादोंमोन बा जिउ खुंदोंमोन नैबेनि सोमोन्दै जों दिनैसिमबो ओ मोनसे रोखा फोरमान मोननो हायाखै ओ थेवब्लाबो जोङो मा खासेमानि जि लेखा बिलाइफोराव बा जारिमिन बिजाबफोराव फरायनानै मोननाय बायदिब्ला
औ।
थि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो। ओ नैबे जोंनि हाग्रा ओनसोल बा दैमा सेर सेर बा हाजो ओनसोल ओ नैबायदि हाग्रा-बंग्रा ओनसोलाव ओ जिउ खुंनानै थाबोदोंमोन होननानै जोङो बुंनो हा यो एबा माखासे जि जारिमिन बिजाबफोराव जों फरायनानै मोननो मोनो। ओ बेबायदिनो जि बिथांमोना ओ दिनैसिम नैबे ओनसोलाव ओ रायजो जानानै दं होननानै जों बुंनो हायो। ओ बिथांमोननि जिउ खुंनाय राहा होननो होननानै बुङोब्ला। ओ बिथांमोना ओ गोदोनि समनिफ्राय माखासे मानि सरखारि अनसुंथाइफोर नैबेफोरखौ मोनबोयैनि जाहोनाव दा माखासे मानि ओ मोजां सोलोंथाइ मोजां फरायसालि नैबेफोरखौ मोनैनि जाहोनाव बिथांमोना ओ जोबोद गोग्लैसोनाय हारि होननानै जों बुंनो हायो नाथाय आथिखालाव जि गोनो खो मुगाजों ओ बिथांमोनाबो जि दावगानो नाजानायखौ जों नुनो मोनो
नंगौ नोंथां।
बि थांमोननि जिउ खुंनाय राहा होननानै बुङोब्ला ओ बिथांमोना गाहायै जे आबादनि सायाव सोनारनानै थायो होननानै जों बुंनांगोन
नंगौ नोंथां।
आबाद होननानै बुङोब्ला बिसोरनि थाखाय जि माइ आबाद जि दैज्लां बोथोराव मावोन नै बे बेखौनो जों गाहाय होननानै बुंनांगोन
नंगौ।
ओ बरफोरनि सोमोन्दै नैबेखिनियानो नोंथां।
होमबा नोंथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय जे बरफ्रा गोदोनिफ्राय जि रायजो जाबोदों बेखिनि गोलाव समनि रायजो जाबो बोनायाव बरफ्रा आबादारिखौनो होननानै बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां। माइ आबाद मावनानै जाबोयो होमबा जोङो बर हारिखौनो आबादनि सायाव सोनारग्रा हारि होननानैबो बुंनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां। मानोना गोलाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय समाव बै समाव हयथ बरफ्राबो नो जुम आबादबो मावबोदोंमोन जानो हागौ। जेरावहाय औ माइ आबादानो गाहाय। दा बेखायनो हयथ नोंथाङा सानो नामा बे बिथिङाव जे बरफ्रा नोङो गामि ओनसोलाव बा हाग्रा गेजेराव हाग्रा सेर सेराव हाजो सेर सेराव रायजो जानायखायनो जे सरकारनि माखासे अनसुंथाइनिफ्राय गोजान जानायखायनो जे गोनोखो आदबजों जिखिनि माइ आबाद मावनाय बेफोराव फावसिनानै दं नामा होननानै सानो नामा?
औ नोंथां जिहेथु बरफ्रा गोदोनि समनिफ्रायनो जे हाग्रा ओनसोल
नैबेयाव ओ रायजो जाबोनायखायनो ओ बिथांमोना गोदोनि समाव जि माइ आबाद मावनाय नैबेनि सायाव ओ मा माखासेमानि सरखारनि अनसुंथाइ बा माखासेमानि गियान ओ गोनोखोआरि मुगानि जि आदब खायदा आबाद मावनायनि था खाय ओ नैबेफोरखौ ओ बिथांमोना मोजां रोखोमै मोनथिनो हायाखै खैमोन एबा रोङाखैमोन बेनि थाखायनो बि बिथांमोना ओ आबादनि ओ बिथिङाव जि एसे लोरबां होननानै जों बुंनांगोन नाथायब्ला ओ जि आथि खालाव बिथांमोनाबो बे गोनोखो मुगाजों जों जे आबाद मावनायनि गेजेरजों ओ गोबां ओ मोजां आबाद ओ दिहुनथाइ होनो हायो ओ जों बेखौ बुंनो हायो ओ बिथांमोननि जि जिउ खुंनाय राहा होनोब्ला जि आबादानो जि गाहाय होननानै जों बुंनांगोन।
होमबा नोंथां बेखिनियावनो आंनाव मोनसे सोंथि फैबावदों मोनसे बाथ्राखौ आं गोसोखांग्रोदों बे बेनो जाहैबाय नंगौ थांनाय नैजि-नैजिबा बोसोरनि सिगाङाव। जों बर'फ्रा हा नांगोलजोंनो हालेवनानै। जोंङो माइ गायोमोन। नाथाय आथिखाल फैयै-फैयै फैनानै। सरखारनि माखासे सुबिदाखौबो बुंनांगोन। बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि जि सानस्रि। मोनसे साननाय बेबो जोबोद जोबोद सोलायलांबाय। दा बेखायनो आथिखालनि थासारियाव जोंङो बर' गामिनि फोथारावफ्रावबो। फ्राय नांगोलजों हालेवनायनि सोलायै जोङो ट्रेक्टर नुनो हायोसै जोङो हेन्द ट्रेक्टर। नुनो मोनोसै दा बेखायनो हयथ' दिनैनि। थासारियाव फैयै-फैयै जोङो एसे। साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोदों आरो फैबाय थानाय समाव नोंथाङा सानो नामा? ओ गभमेन्टनि। फेसिलिटिसफोरखौ गभनमेन्टनि माखासे साबसिडि सुबिदाफोरखौ मोननानै मोनोब्ला। बर'फ्राबो नों माइ आबाद मावोब्लाबो रांखान्थि बिथिङाव गोबां जौगागोन। बा आगुनिखौ जौगासिगोन नामा? जौगासिननो हागोन नामा होननानै नोंथाङा सानो नामा?
औ थारैनो नोंथांनो- नोंथांनि बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो।
जिहेतु गोदोनि समाव बर'फोरा सरखारनि माखासे मे अनसुंथाइखौ मोननो हायैनि जाहोनाव।
आबादनि बिथिङाव जोबोद ओ लोरबां जादोंमोन नाथायबा आथिखालाव। सरखारनिफ्राय एसेब्लाबो अनसुंथाइ मोननायनि गेजेरजों एसेबाबो ओ जौगानो। हादों होननानै जों साननो हायो।
औ।
आरो आथिखालनि जि इयुनाव फैबाय थानाय समाव सरखारनिफ्राय माखासे मानि। अनसुंथाइखौ मोनबावोब्ला बिथांंमोना। बो जे आबादनि गेजेरजोंनो जे बिथांमोननि जिउ। खुंनायनि राहा एबा रांखान्थियारि ओ बेलायाव। ओ बिथांमोनहा ओ गोबां रोखोमनि सुबिदा मोननो हागोन। एबा जौगाखांगोन होननानै जों बुंनो हायो।
औ-औ।
जिहेथु ओ गोदोनि समाव नोंथाङा बुंदोंमोन ओ नांगोलजों हालेवनाय।
औ।
ओ नांगोलजों हालेवनाय बुङोब्ला ओ जोंनि गेजेराव। जि जोंनि देहानिबो खस्थ' लानो गोनां जायोमोन बेजोंनो लोगोसे। गोबां ओ समनिबो गोनांथि जायोमोन होननानै जों बुंनांगोन। नाथायबा आथिखालाव जे ट्रेक्टरजों बा गोनोखो मुगाजों। जों आबाद मावनाय बा हालेवनाय। नैबेहाय जे मेसिनजों आबाद मावनायनि गेजेरजों। जि हालेवनायनि गेजेरजों ओ जोंनि गेजेराव जि जोंनि देहानि कस्त'। नैबेबो खमायो होननानै आं बुंनांगोन बुंनो सानो। बेजोंनो लोगोसे जोंनि गेजेराव जि समनि जि आंखाल नैबेबो एसेबाबो। बाङाय जादों होननानै जों बुंनांगोन।
औ। होमबा नोंथां आबाद। माइनि आबाद मावनानैबो जोङो आथिखालाव एसे साबसिन जानो हादों नङा होमबा नोंथां? दा देबिद। बिथिङावनो आथिखालाव ओरैबायदि मोनसे थासारिबो फैबाय बर' हारिनि गेजेराव बे दिनैनि एसे सिगां। फ्राय हमनानै ला। दिनै गोरान खेथि फारसेबो बर'फ्रा एसे आगान होहांबाय, ! दा बे गोरान खेथि होननानै बुङोब्ला जोङो बेसर जोङो हालदै जों थारुन थाददुनबो होनो नोंथां बेखौ दालि बेबायदिनो गोबां मेसेंनि आबादखौबो दिनै बर'फ्रा मावनो लाबाय आरो आथिखालनि थासारियाव दायो। गोबां जुखाम आबादबो मावनाय नुयोसै। दा बे बिथिङाव नोंथाङा गोरान खेथिजों आरोबाव जोङो एंगेज जाबावनो हायोब्ला एबा गोरानन खेथिखौ जों बोजबनानै लानो हायोब्ला होमबा बर'फोरनि रांखान्थिया जोबोद मोजां फारसे फैसिनगोन होननानै सानो नामा नोंथांङा
औ नोंथां जिहेथु माइ आबाद होननानै बुंङोब्ला, ! गुबैयै दैज्लां बोथोरनि आबाद होननानै जों बुंनांगोन
ओं,
बेनि अनगायैबो जों मेसें बोथोरनि आबादखौ मावनो हायोब्ला जोंनि रांखान्थियारि बिथिंङाव जों जोबोद बे जौगानाय होननानै आं सानो बिथांमोनहा आथिखालावबो जि माइ आबादनि बेसर दालि गम, बायदिसना मैगं थाइगंफोर नैबेफोरखौ मेसें बोथोराव मावनायखौ जों नुनो मोनदों जायनि थाखाय ओमफ्राय एसेब्लाबो गोदोनि समनि ख्रुय आथिखाल समाव बिथांमोननि रांखान्थियारि थासारिया एसेबाबो जौगादों होननानै जों बुंनो हायो।
औ,
ओ नैबे गोरान खेथिनि अनगायैबो आथिखाल आथिखालाव बिथांमोना गुबुन रोखोम। रोखोमै जिउ खुंनायनि राहा नैबेफोरखौबो लानो हमदोंसै जेरैहाय! जिब जुनार फिसिनाय जिब जुनार फिसिनाय होननानै बुंङोब्ला गुबैयै जिहेथु आथिखालाव गोबां न'खराव नुनो मोनसै। जि बोरमानि आबाद मावनाय बा बोरमा फिसिनाय नैबेनि गेजेरजोंबो! बिथांमोना आथिखालाव गावनि रांखान्थियारि बिथिंखौ गोख्रों खालामनो हादों। दं बोरमानि अनगायैबो दाउ, फिसिनाय अमा, फिसिनाय मोसौ फिसिनाय, मैसो फिसिनाय, बिदिनो हांसो, दाउ बायदिसिना फिसिनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा गावसिनि जि रांखान्थियारि जि राहा दा नैबेखौ एसेबाबो गोख्रों खालामनो हादों।
हादों हादों।
औ नोंथां।
होमबा नोंथांङा बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बर'फोरनि जिउ खुंनाय बा आथिखालनि। जिउ खुंनाय राहाफ्राव नोंङो दैज्लां बोथोरनि माइ आबादजों लोगोसे मेसें बोथोरनि आबाद मावनाय आरो बेजों लोगोसे लाइफ स्टक बिथिंङावबो बर'फ्रा गोबां! आगान होबाय बे बिथिंखौ नोंथांङा फोरमायनो नागिरदों आरो नोंथांनि जिखिनि बुंनाय बाथ्राफोर बियो जोबोद मोजां आरो बे हारिनि बिथिंङाव बे मोनसे दलिल जानानै थागोन ओमबा नोंथांङा दिनैनि जि मोनसे सावरायनाय बेखौ जोंङो बे सम बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।